थांङा खोनादों ना?
नोंथांङा दा ओरैनो दंना? औ हेलोव
खोनादोंना?
औ खोनादों आंनि रावखौ खोनाहैदोंना नोंथांङा?
अ नोंथांनि रायजलायनाया जोबोद लासै फैथारदों नोंथांङा एसे गोसा रायजलायबावनो हागोन नामा?
अ हेलौ नोंथां नोंथांङा ओरैनो दंना?
औ दंङ।
औ बिदिबा दा जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन ओ बिब्दिब्ला आंङो नोंथांनियावनो बे आयदाखौ सोंगोरनाय जासिगोन नोंथांङा अननानै खोन्थालांदो।
औ दे होमबा दा जोंङो आयदाखौ लानोसै ओ मिथिंगायारि सम्पद।
औ नोंथांङानो एसे बेनि बागै ओ फोरमायलांग्रोदो।
औ दे मिथिंगायारि स म्पद होनोबा जोंङो मिथिंगायाव मोननाय माखासे सम्पदफोर जेरै पेट्रलियाम बार दै हा साननि सोरां बेफोरो जाहैबाय मिथिंगायारि सम्फद।
औ
सिथिंगायारि सम्पदफोरा मानसि हारिनि ओ सुबुं माहारिनि थांनानै थानायाव जोबोद गोनांथार। मानोना बेफोर सम्फद फोरखौसो बाहायनानै जोंङो जोंनि बायदिसिना खामानियाव बाहायो। जेरै ओ पेट्रलियामनिफ्राय पेट्रल डिजेल दिहुननानै गारि मटर सालायनाय बे बिरखं सालायनाय बायदि खामानियाव बाहायो आरो बिदिनो बेफोरबायदि ओ गोबां सम्फद दंबावो ओ जेरै साननिसोरां सा सोरांखौ जों सलार प्लेट बाहायनानै बेखौ ओ इलेक्ट्र मोब्लिब सुना नाय दै बोखांनाय बायदि खामानियाव बाहायो।
औ
आरो बेबायदिनो माने सम्फद होनोब्लाथाय सम्फदआ ओ मोननै रोखोमनि जायो। माने मिथिंगायारि सम्फद नालाय बियो ओ जिब जिउ गोनांबो थायो आरो जिउ गैयिजों जानाय माखासे ओ सम्फदफोरबो थायो आरो जिउ गोनां सम्फद फोर होनबाथाय जोंहा ओ गोबां थायो। जेरै जिब-जुनार अरनबारि बेफोरो ओ माने जिउ गोनां जिउआारि सु पर्टआव गोग्लैयो
औ
ओ जिउ गोैयि सम्पद होनोब्लाथाय जोंना साननि सोरां पेट्रलियाम खैला बेफोरो दै बेफोरो जिउ गोैयै सम्फदाव गोल्लैयो जिउ आरो मिथिंगायारि सम्पद होनबाथाय ओ आरो बेखौ जोङो आरो मोननै बाहागोआव राननो हाबावो बेफोर जाहैबाय ओ फोदान फिनजानाय सम्पद आरो फोदानफिनजायै सम्पद फोदानफिनजानाय सम्पद होनबा थाय जोंहा जोंहा जाय मिथिंगायाव जोबनो गैयै बिबांनि मोनो बेखौ फोदान फिनजानाय सम पद होनो जेरै साननि सोरांफोरखौ जोङो साननि सोरांनिफ्राय मोननाय सक्तिखौ जोङो गोबां बिबांनि मोनो जोबनो थाङा बेफोरो आरो बार बार दै बेफोरनिफ्राय जोङो जेब्लायबो सक्ति दिहुनबाय थानो हायो बेफोरो जोबनो थाङा बेनिखायनो बार दै ओ बेफोरो सानननि सोरां बेफोरो फोदान ओ फोदानफिनजानाय सम्फद आरो आरो फोदानफिनजायि सम पद होनबाथाय जायफोरखौ जोङो ओ माने मोनसे समाव बेफोरो जोबहैगोन आरो बेफोर सम्पद फोरा माने थि ओ बिबांनि दङ बे बुहुम बिखायाव जेरै खैला ओ बेफोर फोदानफिनजायै सम्फद खैला पेट्रलियाम बेफोरो जाहैबाय ओ फोदानफिनजायै सम्पद इउरेनियाम बेफोरो फोदानफिनजायि सम्फद मानोना बेफोरो ओ मिथिंगायाव थि बिबांनिल' थायो। जायफोरखौ बाहायखांनायनि उनाव फोदानफिननाया गोब्राब आरो बेफोरो जोबलांनो हमो आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां खोनाफैयाखै
मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनानै होदो हायोबा
अ नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय नोंथांनि मोनदांथिजों ओ आङो माने ओ बेखौनो बुंनो सानोदि मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोङो आ जोङो दानिनो नोंथाङा बुंनानै थांबाय मा मा मोनो ओ मा मा बाहायनो हायो बेफोरनि बारै जोङो एसे सावरायलांबावनि आरो
औ
ओ जोङो मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिंगायारि जोङो जा जा मोनो बेखौनो जोङो बुंनो हायो नङा होनब्ला जोङो जेरै रै ओ बिफां-लाइफां आरो बायदिसिना ओ जिब-जुनार बेफोरबायदिखौबो जोङो बुंनो हागोन ओ जोङो मिथिंगायावहाय जा
ओम मोनो बेखौनो जोङो ओ बुंनोबो हायो बिब्दिनो जोङो ओ
साननि सोरां हिसाबै जोङो मिथिंगायावहाय जोङो साननि सोरां नाम नांगौ आरो बिनि थाखायसो जोङो ओ थांनानैबो थानो हायो ओ
औ नोंगौ नोंथां
ओ आङो बांद्रायबो बुंनो हानाय नंलिया अन्नानै नोंथाङा बेलेग मोनसे मोजां जां आयदा होफिननो हागोन नामा
औ नोंथां बिनि सायावनो ओ माखासे ओ सावरायफिननो जेनेबा ओ आं फंनैसो बुंलांनोसै मिथिंगायारि सम्फदनि बा मादाव बेफोरनो जेनेबा साननि सोरां साननि सोरांखौ जोङो सक्ति महरै बाहायनो हायो ओ बेखौ जोङो मोब्लिब सक्तियाव सोलायहोनो हायो सलार प्लेटनि जोहै जोङो बेखौ मोब्लिब सुक्तियाव ओ सोलायहोनो हायो ओ मानो बे सलार प्लेट खौ सान्दुंङाव दोननानै बे सलार प्लेटानो बेखौ मोब्लिब गोहोआव सोलायहोयो आरो बेबायदिनो जोङो लाइट सुनो हायो आरो बेजोंनो ओ हा सिंनिफ्राय दै बोखांनो हायो जेरै बे सक्तिफोरखौ जोङो आबाद फोथाराव बाहायनाय जायो दै बोखांनायाव नै दै सारनाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो माखासे पेट्रलियामफोरनिफ्राय मोननाय ओ मुवा वाफोर जेरै पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जोङो गारि मटर सालायनायाव बाहायो जेरै ओ पेट्रलखौ जोङो ओ से ओ गारि बाइक कार बेफोरबायदि सालायनायाव बाहायनाय जायो जायजों हान्थामेला खालामनो हायो जायनि थाखाय हान्थामेलानि राहाया गोरलै जादों बेफोरबायदि सक्ति थानायनि थाखायसो आरो डिजेलफोरखौबो जोङो ओ ट्राकफोराव सोनाय जायो अट'फोराव सोनाय जायो बेफोर ट्राकफोरजों जोङो गारि ओ माल-माल माथा रोगानो हायो जायनि थाखाय ओ जोंनि माल माथा रोगानाय खामानिफोरा गोरलै जादों हान्थामेलानि राहा खौ जोङो बेफोर सक्ति थानायनि थाखायनो बाहायनानै गोरलैयै बाहायनानै जों ङो माने राहा मोनदों एबा हेफाजाब मोनदों बेफोरबायदि सक्ति थानायनि थाखायसो मिथिं गायारि सम्पद थानायनि थाखायसो आरो बेनि अनगायैबो बार बाराबो मोनसे मिथिंगायारि संखद सम्पद बेखौ बार मिल होननाय मोनसे ओ दाजेमजों बेखौ सक्तियाव सोलायहोयो बेनो बे सक्तियानो मोब ब्लिब सुनायावबो बाहायजायो बायदिसिना दारिमिनफोराव बाहायजायो बेनि अनगायैबो गोबां सक्तिफोरखौ जोङो बे मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगायारि समफ फदफोरनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो मिथिंगायारि सम्पद होनोबा जोङो ओ सुनाय सुनै अन्थाइ दं खै ला दं ओं बेफोरबायदि गोबां अन्थाइ बालाफोर दङ आरो बेफोरो बेफोरखौ जोङो जोंनि माखासे ओ न' लुनाय बायदिसिनायाव बाहायनाय जायो। लामा बानायनाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो बेफोर सम्पदखौ खैलाफोरखौ जोङो ओ सक्ति बानायनाय ओ निउकलियार पावार प्लान्ट बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो माखासे सकतिफोरखौ इयुत देयामफोरखौ बेफोरखौ निउकलियार पावार प्लेन्टफोराव क्लिन एनारजि दिहुन्नो थाखाय बाहायनाय जायो।
औ
आरो बिदि बेबायदिनो नोंथाङा फंनैसो
औ जोङोथ' बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मोब्लिब बाहायनायखौ नुबोनो मोनबाय अब्लाना ओ जों बे मोब्लिबजोङो हायो जोङो ओ आबादफोर मावनायावबो बाहायनो हायो होननानै नोंथाङा बुंदों नङा होनब्ला जोङो बिदिनो बोद थोर बोथोर जायैयावबो जोङो बेबायदिनो माइ आबादफोरखौबो दानि जुगावहायो बे मोब्लिबनि गोहोजोंनो ओ माइ गाव जायखौ दै सारनानै जोङो गायनो हायो नङा होनब्ला?। बोथोर गैयाबाबो जोङो बायदिनो दाब दाब जायगायावहायो बे मोब्लिबनि गोहोजोंनो जोङो दै खौहायो सारनानै माइखौ गायनायखौ नुबोनो मोन्दों नङा होनब्ला।?
औ नंगौ नोंथां।
खैला बुंदों नोंथाङा गोदोनि दिनावथ' खैला जोङो बो बहाबा बहा बबेबा बबेबा गारिफोरखौ खारनायखौ नुनो मोनो। बोदों नङा ब्ला ओ खैलाजोंनो नाथाय दानि जुगावसो जाबाय जे कारेेन जोंनो गासिबो माने जो खारनाय खौहायो नुनो मोनबोबाय ट्रेनफोरखौबो दानि जुगावहायो कारेन्टनि मो मोब्लिबजों जोङो खारनायखौ नुबोसै ओ सिगांथ' जोङो बेफोरबायदिनो खैलाखौहाय होबा खैलाजोंहायो ट्रेनाहायो खारनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो। नोंथाङा बुंबोदों बेबायदिनो सुनैफोर साम' बेफोरबायदिनि माबाजोंहायो जोङो बानायनायखौ मा मा बानायनायखौ नुनो मोन। बोदों बेखौहाय नोंथाङा बुंबोबाय
औ नगथ
जोङो बेबायदिनो
आरो माखासे मा मा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय मा मा मोननो हाबावो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोङो गोबां माने सुबिदा मोननो हायो बेफोर सुबिदाफोरखौ आंथ' बुंखांाबायानो आरो बे माखासे जेरै फैलासिम फैलासिमनिफ्राय जोङो दै बे बैथौ जानाय फैलासिम बेफोरनिफ्राय जोङो मोब्लिब गोहो दिहुननो हायो। बे मोब्लिब गोहोखौथ जोङो दैनिफ्रायनो दिहुननाय जायो होमबा बे दैया मोनसे। मिथिंगायारि सम्द आरो बेनिफ्रायनो बे मिथिंगायारि सम्फदनिफ्रायनो जोङो मोब्लिब गोहो दिहुननानै लादों। बे मोब्लिब गोहोआनो। ओ सारा बुहुमावनो गासै बुहुमावनो माने मोब्लिब ओ गोहो जखाय-जगायनानै जोंनो मोनानि समाव सोरां होदों बायदि सिना दारिमिनफोराव गोबां खामानियाव हेफाजाब होदों आरो ओ माखासे मेडिकेल मेडिके लफोराव खामानि होदों। मिथिंगायारि सम्पदफोरा जेरै कफार, आइरन लहा होनो जायखौ बेफोरो मिथिंगायाव मोननानै बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय बाहायनानै बायदिसिना आइजें आइलाबो बाहा-बानायनो हादों हाफोरनिफ्राय जोङो बायदिसिना बे आइला बाहायनो हादों दो दैहु बेफोरबायदि बिदिब्ला नोंथां दिनैनि समाथ' जाबायानो एसेयावनो दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबथनोसै नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिमोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ साबायखर नोंथां